खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ दा आं नोंथांनो फन ओ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों जोंनि बर'नि न'खरफोराव गुबैयै मा मा जायो बा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे
औ उम नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना जे जोंनि ओ बर'नि गाहाय जानाय आदारफोरा मा मा?
औ नोंथां ओ बर'नि गाहाय जानायफोरानो जादों ओ अनला ओंख्रिजों ओ दाउ ओ सबायजों दाउ बा सबायजों अमा ओ नारजि ओंख्रि ओ बिदिनो सबायजों साम' आरो बायदि बायदि नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा ओ औ नोंथां
बेनिफ्राय
औ नोंथां देनाय बुंनाय
औ गोथावसिन मोनो?
अ अ नोंथां आङो बेफोरनि मादाव बांसिन गोथाव ्सिन मोननायानो जादों अनलाजों दाउखौ साबसिन मोनो आरो। आरो गुबुनखौबो मोजां मोनो मोननाया।
औ औ
बेनि बादावनो आरो अनलाबाबो मोजांसिन
अनलाजों दाउवाव दाउ ओंख्रि संनो थाखाय मा मा मुवाफोर नांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनो गिबियावनो बे अन गुन्दैखौ नांगोन। माइरं जों ओ देनाय बे अन गुन्दैखौ आरो लोगोसे आरो दाउ बेदरखौ नांगोन आरो बायदिसि ना बे जाब्रां मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम बेफोरखौ नांगोन नोंथां ओ अब्लानो जोङो बे अनलाखौ संनो हायो नोंथां
औ
औ नोंथाङा ओ मा मा ओंख्रि संनो हायो नोंथाङा ओ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
नोंथाङा जे सोंदों सो ओ सो अ सोंफिन
औ अ नंगौ नामा नोंथां अ नोंथाङा ओ जोंनि ओ मा मा जाग्रा ओंख्रिफोरखौ संनो हायो बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि गुबै ओंख्रिफोरानो जाहैबाय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अनला अनला ओंख्रै सबाइ ओंख्रै आरो उम नारजि ओंख्रै बेफोरनो जोंनि गाहाय ओंख्रि ना ओ बेफोराव जोंनिया मायो अन ओ ओंख्रिफोरखौथ' संनो रोंगौ बेफोराव जोंनिया सबाइ ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो सबाइ जे हानि सबाइ बेखौ जोंनो नां नांगौ बेजों लोगोसे जोङो सबाइखौ जोंनिया गाहायै खारैजों बानायनाय जायो नालाय जोङो खारै ओ ओ खारै नांगौ आरो बिजों जोंनिया मस्ला मस्लिफोराबो थाबाय ओ बिनिफ्राय ओ बिनि थावनायखौ बां होनो थाखाय बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ना बा दाउ बेदर बा अमा बेदर अमा गोरान बेफोरखौ होनानै जोङो बेफोरनि थावनायखौ बांहोनो हायो आरो जोङो बेखौ गिबियाव ओ सबाइखौ लाग्रोनांगौ जायो बे जोङो सबाइखौ हुखावना लानानै बेखौ सोमनानै एसे गुरै खालामनानै मोजाङै ओ ओ मा होनो बेखौ ओ खारैजों एसे एवफ्रामना लानानै बेनिफ्राय दै होनानै आरो जोङो थावनायखौ बांहोनो थाखाय बिदिनो ना बेदर जायखिजाया होनानै आरो बेफोरबायदिनो ओ मोनहोबाय थायो मोन उम माने मोजाङै थावनाय जेखिनि नांगौ संख्रै बानलु मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै बेफोरबायदिनो ओंख्रिखौ जोङो ओ सबाइ ओंख्रिखौ जोङो मा होनो संनाय जायो आरो आरो मा ओ अनला ओंख्रियाव बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रियावबो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गुबैयै जोंनो अन गुन्दै नांगौ जायो अन गुन्दैखौ जोङो जों जे माइरं जायोना बेनिफ्रायनो जों माइरंनिफ्राय आरो गोथावसिन खालामो जोंनिया ओ मा माइ होनो एखो जोसा माइ जोसा माइजों जोंनिया मोदोम होननाय गोथावसिन जाथारो बेखौ जोङो ओ सोमनान नै ओ सोमनानै जोङो उवाल बा ओम दिंखिफोराव बा मिक्सार दा गोनोखोआरि बिथिं जों ओंखारनाय मिक्सार ग्राइडार बेफोराव जोङो देनानै लायो बे देनानै जि गुन्दै जायो बेखौनो जोंङो अन गुन्दै बुङो बेयो अनलाानि थाखाय गोनांथार जायो बेखौ जोङो लानानै ओम बेजों लोगोसे जोंनो खारै नांगौ जायो आरो लोगोसे सबाइ ओंख्रियावबो जेरै थावनाय बायदियै ना बेदर ना बेदर जाग्राफोरा बिदिनो ना बेदर बेफोरखौ होनानै ओ बेखौबो संनाय जायो आरो ना बेदर नङाबा बो ना बेदर जायो मानसिफोरा इदिनो आलुफोर एवखनानै होयोब्ला आरो ओ मैगंफोरजों होयो जेरै औवा मेवाइ बासिखि बिबार बे सेवालि बिबार बेफोरखौ होनानैबाबो बेखौ संनानै थाव होनो हायो आरो
औ नंगौ नामा नोंथां
बिदिब्ला ओ जोंनिया जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंनि बर'नि हाबा हुखा बेफोरबायदि ने बाहायनाय बेफोरो नोंथांनि ओनसोलावबो दं नामा?
औ नोंथां ओ जों बे बर'नि ओ संनायफोरखौ दास सिमबो बे हाबा ओ हाबा बा जोङो ओ थैनाय बिदाय होनाय ओ अ कासफोरावबो ओ जानाय जायो नोंथां
औ बेफोरावथ' ओ बे बे नेमखान्थिया जोंनिथिंबो दङ जोंनियावबो हाबाफोर जायोब्ला खैना गोदानखौ जोंनिया गिबि ओंखाम संहोनायाव जोंनिया अनला ओंख्रिखौ हाथासुनि खुरनाय बायदियै नेमखान्थि दं आरो अनला ओंख्रै ख्रि ओ हिन्जाव गोदानखौ ओंख्रा ओ अनला ओंख्रि हारसिङै संहोनानै न'खरनि आरो राय ओ रायजोनि सुबुंफोरनो जाहैयो बेफोरबायदिनो आरोबाव जोंनिया ओ नारजि ओंख्रिखौबो ओ ओंख्रि ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायाव ओंख्रि महरै बाहायनायनि अनगायैबो जोंनिया बेखौ जुदि उम जोंनि न'खराव ओ ओ सुबुंफोर थैयोब्ला ओ बेफोराव जोंनिया बे सुबुंखौ ओ जोंनिफ्राय बा न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय बिदाय हरनो थाखाय न'खरनि आरो रायजोनि सुबुंफोरा बे नारजिखौ संनानै जायो आरो जोंनावबो बेफोरबायदियानो।
बो बिदिनो ओ नोंसोरनि बायदिनि जायो नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव नोंथां
औ औ
बेफोरो ओ अ बेफोर गाहाय ओ जानायनि अनगा नोंथांमोननि ओनसोलाव बे एम्फौ एनला जानाय बा उम बायदिसिना एम्बु जानायफोरा गंना गैया नोंथां? खोनादोंदा नोंथाङा?
ओ जोंनाव बेफोरबायदि गाहाय जानायनि अनगायैबो ओ एम्फौ एनलाफोरखौबो ओ एम्फौ एनला जेरै जोंनिया एम्फौ लाथा ओ गुसेंग्रा ओ बेफोरबायदिनो ओय बेरे बेफोरखौबो जानाय जायो आरो जोंनिया बेफोरथ' गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ जाबोबाय थायो दिनैसिमबो जायो बेयो मोनसे दो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि एम्फौआव जोंनिया थैया जोंनिया ओम एम्फौ लाथाखौथ' ओरैनो जोंनिया न'खरफोराव गामि ओनसोलनि न'खरफोराव बांसिनैनो न' ओ गावबा गावनि न'खरफोराव फिसिनाय जायो बेयो ओ मोनसे एम्फौ एम्फौ बायदियानो एम्फौ लाथा आरो बेखौ जोङो बेयो सि खिरिनिफ्राय बे एम्फौनिफ्रायनो सिखिरि जानानै बेयो बिदै दैनानै आरो एम्फौ ओ जायो बे एम्फौखौनो जोङो फिसिनानै ओ गिदिर जायोब्ला जे बियो फिथोब थोबनानै ओम सिङाव ओ खान्थथि ना मा होनो बिदि जानानै थायो आरो बैखौनो जायो आरो बेयो जानायावबो जोबोर गोथाव आरो बिदिनो गुसेेंग्राफोर दा दैज्लां बोथोराव गोबां गुसेेंग्रा जावनानै मोनो बेफोरखौबो जायो आरो बेरे बेरे बेरे एम्फौ बेखौबो जायो आरो खैजोमाया जाबाय बैसागु बोथोराव समायाव जे ओ खैजोमा गोरलै गोरलै बासायाव बिदै दैनानै थायो बेफोरखौबो ओ जायो आरो बेफोरखौबो जोंनि बर' ओ बर' सुबुंफोरा गाहाय जानाय खाजा महरै जानाय जायो आरो।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे एम्बु जानाय एमबु जानाया दङना गैया नोंथां?
अ नों ओ एम्बु जानायाबो जोंनि ओनसोलाव दोङो दा ओं दैज्लां बोथोर जालायबाय नालाय गोबां एम्बु बुथारनाय एम्बु जानाया जालायनोसै ओ बै दैज्लां बोथोरनि अखा हानायजों ओ एम्बुफोराबो माने आदार नागिरनो बाहेरायाव ओंखारो खोमा बेफोरखौनो बुथारनानै जायो आरो आरो जानायजों लोगोसे दानाथ' गोबां सुबुंफोरा ओ गामि ओनसोलाव बुथारनानै फान फानो फाननानै आरो रां खामायबावोसो दाना जोंनि ओनसोलाव। नोंथां मोननिथिंबो बेफोरबायदि ओ जानाय ओम हुदा बा जानायफोरा दं नामा?
बो नोंसोरनि बादिनो बिदिनो ओ एम्फौ एनला बा एम्बुफोरखौ जानाय बा जायो नोंथां। अब्ला नोंथांजों रायलायनानै ओ ओह दे गोजोन्थों होनबा नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।